अ नोंथां बुं।
मा खालामदों नोंथां।
आं जिरायना दं र।
जिरायना दं अबेयाव।
औ। बेनि गोहोफोरजों ओरैनो दसे बेरायनो फैदों। गामि खाथिनि लामायावनो।
ओम ओम।
ओमफ्राय नोंथाङालाय। अ अ अबाव दं।
आंबो दोङो ओरैनो बाय मा न'नि बाय मा होनो गोजानाव।
हे आदसा लोगोफोरजों नामा।
लोगोफोर माने सानै दोङो लोगोआ बाय मान गोजाव द आंनिसाय।
ए।
उम। ओंखाम जाबाय नोंथां।
ओंखामलाय जाथाराथों र' नोंथां ओमफ्राय नोंलाय।
आंबो आं थारमाने जाखांबाय।
ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालायो दा।
मा खालामनो नोंथां दोंलाय माबा दैज्लां बोथोरनि माबाना खोथिया फुयो न'आव आलि दान मा बिदि खामानि मावो दा आं दा न'आव मा खालामनो नलिबा।
ए ओमफ्राय गायखांजोब्बाय दा।
गायखांजोबाखैबा दासो दाखालिसो जावायदो जोंहा गोथौथार माने दै दङना नोंथां। एथ माने जावायदों नोंथोरलाहालाय।
जोंहा देग्लाय गायानो।
ए थिखा होदो होमबा गुबुननो। ए खै बिगासो दं ओरैनो हायालाय।
ए बारा गैया गै नालाय।
बेसेबां दं।
दं आरो ओरैनो दस बिगासो दं खोमा।
ए। गदेखौ थिखा होदो।
औ सानै मानसिनो होदों।
आलाय।
ओमफ्राय नोंथांनाङालाय बेसेसो?
जा बारा गैयालै आद बिगाना मा दों खोमा जोंहा बिदा बिफं बिदै दं साथाम दङ बेखौ फागायनानैबो बिसिनि गोलैनाय नङा नोंथां
आदसा दे दे दे दे ओमफ्राय नोंथाङालाय साख्रि बाख्रिनि बागै सानदों ना सानाखै?
साख्रि बाख्रिनिथ' नोंथां सानदोंमोन साननाया दा पुलिसनि फरेस्टारनि अनलाइन खालामदोंमोन एस एस सि नि खालामदोंमोन दाथ' एस एस सि निया थांबाय दा फरेस्टारनिया दा पुलिस फरेस्टार फैथ'वाखैनो फैगोनसो दा
आदसा ओमफ्राय नोंथाङा बेसेसिम फरायनाय ओरैनो
नोंथाङा आङो माबानिफ्राय गारनायलै फर्थ सेमिस्टारनिफ्राय गारनाय माने थारमाने करेज जानाय न'निफ्राय बायमाना गोजान जायो नालाय आरो न'आवबो बा फैसा थाखानि प्रब्लेम ना बेनिखाय गारनाय जादों नोंथां नोंथाङालाय बेसेबांसिम फरायनाय ओरैनो
फोरनायालाय दा ओरैनो बिए सेकेन्द सेमिस्टारनि एगजाम होगासिनो दं।
ए बिए सेकेन्ड सेमनि एग्जाम होगासिनो दङ'
औ
दिनैलाय मा दङ' होनबा नोंथां?
ए दिनै बड' मेजर दंमोन।
ए मारै जानाय एक्जामालाय?
बिदिनोसै जोंफोर बायसानालाय बआथो मोजां जानो जादों आरो एसे।
आरो अ अ माला माला दं नोंथांनालाय एगजामा?
माला माला दं माने आंनो लोगोफोरासो खोन्थाहरो जि दिना थायो आं नाया बेफोर खौ
नंगौ ना नङा?
औ एक्जाम एगजामखौल' होनो थांथारो आं
होमबा नोंथां मा होमबालाय
कलेजाव थाङो माखो माखो क्लास बेखो बेखो लोगोफोरा लिंना लाङो बेनो आरो क्लास खालामबाय दा एक्जामखो आरो गाबोन सोंहरनोसै माला दोङो
नों नों नोंथा नोंथाङा होमबा माबा फरायना था थाङा नामा होनबालाय एकजामाव
फरायनाथाय थाङो थाङा नङा आरो गाबोन सोंहर सिगोन नालाय सबनायानो सबनायाफ्राव फरायसिगोन। आरो सबनाया दंबालाय आरो दायो ओ मा ओनो गाबोनफोर हराव सोंहरसिगोन मा ओनो आइ मिन फरायसिगोन।
टपार न होमबा कलेजनि जि एस जि एस मायबाफोर दामा
ब्रा जों बायसाया बेक बेन्सारसो
होमबालाय होमबालाय माथो लोगोआ खिथाना हरबासो मालाय उम उम नोंथाङा फरायनो थाङोबालाय रुटिन सुटिनखौ मिथियाबालाय माला मा दं होमबालाय नों ट क्लासनि नोंथां
टपारलाय जानो हाया बाय लां जायो आरो ना इदि बिदिनो नांगौ खिनांखौ फरायना थाङो फायखाजोबो ओमफ्राय
एरैनो नोंथाङालाय बबे कलेजाव फरायोब्रा
आङो तामुलपुर बरनगराव
ए नंगौ नामा?
ओमफ्राय नोंथांनियालाय एग जामा बोरै जाखो ओै मानो होनदोंमोन ना पुलिस ना फरेस्टारनि
कलेजनाथ' फैखोबा ए एस एस सि नि गोसो हो होबायलै नोंथां
आतसा एस ए सि नालाय बोरै जाखो
एस एस सि ना बोरै जाखो माने तारमाने मोजांबो नङा हामाबो नङा गेजेराव थारमाने नोंथां
आतसा
हा नोंथाङालाय एस एस सिआव अबेयाव गोगलैदों मोनब्रा
आंना बिराद गोजानाव गोलै
अबेयाव?
डिब्रुगड़।
बेसांसो गोजान जायो
जोंनिफ्राय पासस' बेसामबा गोजानो जायोलै ।
ए
माने किल'मिटार गोजान जायो आरो ना । अ बेसामबा किल'मिटार ओमफाय नोंथाङा खनबेसे होखो? एगजामखो एस एस सि नि?
एस एस सिनिख' नैबेसो नोंथां आंनिया सेकेन्ड राउन्ड खोननै टारमाने एबार आंनि माबायाव गोलैदो नोंथां ।
ए नोंथां होमबा एखेआनो गोलैफ्रामदो ओमबा खानैजो मा
आंनिया बिस टारिगाव गोलैदोमोन नोंथां ।
आदसा आंनियालाय आरो नोंथां उननिस थारिगाव गोलैदो होनबा माने उननिस
नोंथां उननिस बिसनिसो फाराग जाहैबाय दा ओरैनो पुलिसफोरखो मायबा मिथिगो नामा माला खुला ओरैनो खारनाय बारनायफोरखौ नोंथां
खारनाय बारनायालाय डिसेम्बर फोरावलासैसो जाहैनो हानाय नोंथां।
ए आंबो इदि सानदो टारमाने बायमान डिसेम्बर नलेबा इजा टामाने खाटेस' जायगोन जानुवारि फेब्रुवारिनि बिदि फैसा आ ओमफ्राय आंम गोसोबाय साननाय आरो नलेबाथ' दालागै माबा मेरिट लिस्टआव ओंखारसिगौमोन दा नोंथां।
औ औ औ
औ औ
नोंथाङालाय ओरैनो खामदोना खामाखै ओरैनो खारनाय बारनायफोरखो पुलिसफोरनि? परेस्तारफोरनि
बेफोरनोलाय खालामालासे थायो नालाय नोंथां बोरो खालामगासिनो दं ना थाङै थाङै मा जायो इसो मिथिला
औ औ नङा नोंथां इरैनो फार्स्टाव खारग्रोयो बेनि उनाव आरो जोङो खेला गेलेयो नालाय फुटबल खेला गेलेयो खारखांनायनि उनाव